ना नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथां खोनाय औ जोंहा बिदिबा मोननैसो बिथिंफ्राव लानानै सावरायलायनोसै नामा जों औ जों ओरैमोन मोनसे बिथिं लानोसै बिदिबा आं जेरै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि रायजोआव खामानि मावालाबानो बा माव मावनाया सानैसोआ नाथाय बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों गावनि खामानि मावनो रांखावरि खामायनो थाखाय बांसिनानो गुबुन रायजोआवहा खामानि मावनायखौ थांनाय नुनो मोनो आरोना जों। बांसिनखनि बेबायदिनो बिथांमोना रांखावरि खामायनानै न'खरफोरखौबो सालायगासिनो आरो बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायलायनो सान जाबोना नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां। औ दायो जाहैबाय खोथाया एरैबायाददि दे जोंनि मानो गुबुन जाय दैयाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों बांसिनै नङा होमबा गावनि न'खर न' बांखौ गारनानै गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बा हाबा जानाय सुबुङा बिसि फिसाफोरखौ गारनानै बा ओ सोरबा हि न्जाव आइजोआ गावनि फिसाय नङाबा फिसा फोरखौ गारनानै मानो एफा दुखु खस्थ'यै मानो गुबुन रायजोआव एफा गोजान जायगायावहााय मानो खामानि मावनो थांनांदों? बेनि सोमोनदै जों एसे सावरायलायनोसै औ बेनो जोंनि हादोरसायावहा जोंना खामानि गैया होननानै बिथांमोनहा सानो आरोना। आरो खामानि दंब्लाबो माने मा जोंनावहा खम होयो बेसेनखौ बा दान बान्थाखौ खम होयो आरो बेखायनो बिथांमोना बांसिन जानो गुबुन रायजोआव थांनानैसो खामानि मावो मानोना बै रायजोआवहा बिथांमोननि जायगाया एसे जोंनि ओ आसामनि बा जोंनि हादोरसानिसाय बिथांमोना ओ एसे धोनिसिन आरोना? बिथांमोना मोननि रायजोआ बा बिथांमोननि सुबुंफोरा धोनि धोनि सुबुंफोर दङ बेखायनो बिथांमोना ओ बिथांमोनाव बांसिनहै बेसेन बा दान बान्था होनो हायो आरो बे बेखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो खामानिया बो ओरैबायदि जायो खि जोंनि सुबुंफोर थांनानै जानला मोनला खस्थ' जाहैयो आरो थांनानै सोरबा बिदिनो गोबां आलाय सि सिलाय जानानै सोरबा सोरबा बिदिनो आरो गाज्रि गाज्रि खामानिफ्रावबो मालाबा खामनांगौ जायो बिसोरो बेबायदि गाहायो आरो खस्थ दु खस्थ'जों खामानि मावो गासैबो नङा माखासे बेसे सुबुंफ्रा मोजां खामानिबो मावदों बा बिथांमोना गौ सौ सुबिदा मोनदों खामानि माव थाखाय मोजाङै बेफोरबायदिखौबो जों खोनानो मोन्दों आरोना।
औ नंगौ
औ बेखायनो बि बिथांमोना गुबुन रायजोआव खामानि मावनानै बा बै रायजोआव बिथांमोनहा खामानि मावना रां जि खामायो। बैथ' बिथां थांमोननि ओ रायजोआवसो जों रांखान्थि बा आरि जों बिथिङाव नायोबा बिथांमोननि रायजोखौसो बिथाङा गोबां मुलाम्फा खालामना होदों। बिदि आरोना जे औ बेबायदिबो जायो बेबायदिखौ खामानि मावनानै बा बिथांमोननि सुबिदा खालामनो हादों बेनि सालाय बेनि सोलायहै जुदि बै मानसिया बा बै लाइमोना जोंनि रायजोआव थानानैनो खामानि मावनायमोनब्ला अब्लानिया जोंनि रायजो जोआबो दावगाबोनायावहा हेफाजाब होयो। रांखान्थियारिनो होन। बा जिखुनु दोरोङारि बा का बेफोरबायदि। ओ मिथ इंदियारि बा बिगियानारि। रोखोमनिनो होन बेफोर जायगायावबो ओ जोंनि लाइमोना जोंनि जायगायावनो थानानै खामानि मावोब्ला जोंनि जायगायाव दाव दावगाबोयो आरो आरो बिथाङा गावनि न'खर खाथियावनो न' खाथियावनो थानानै बा न'। बर'। थांलाय फैलाय खालामनोबो हायो जेब्ला न'निफ्राय इस गोजानाव थानानैबो खामानि मावब्लाबो बिथाङा सप्तायाव रुबा दान मोनसेयाव ओम खेबसे खेबनै न'आव थांनानैबो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो हमनो हायो आरो ना नोंथां। बोरमाफोरखौ सम खाथायनो हायो बा सम बारहोनो हायो आरो। न'खरनि मानसिजों बेबायदिबो जायो आरो। आरो मोनसे खोथायाबो बेबायदिनो आरोना नोंथां जोंनि रायजोआवबो बेसेनफ्रा बारा गैया ना बुङो नाथाय बेसेन होआबा दान बान्था बांद्राय होआबा मानोथो गुबुन रायजोनि सुबुंफ्राबो जोंनि जायगायाव गोबां खामा खामानि मावफैनाय दं।
दंफैयो दंफैयो औ नोंथां ओ ओ खोनादों नोंथां जोंनि गुबै बुंनो थाङोबा जोंनि बर' माहारिनिस सेंग्रा सिख्लाफोरा सुबुंफोरा औ आथिखालावथ' गोबां गोदोनिफ्रायनो आथिखाल ल' नङा। अलसिया मावना जानानो जानो बायो बुंनो थाङोबोला आबादनि अनगायै ओ गोबां फालांगि मावनो हायो ओ फोब माबाफोर बिजनेस आरि गोबां मावनो हायो नाथाय जोंनि बादुला आरो बुंनो थाङोबा जोंनि अ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा स्किल गैया नांगौ रोखोमनि। बे स्किलखौ ओ सोलोंनो हायाखै बिसोरो आदब खायदाफोरखौ आरो बिनिखायनो बाहेराव थाङो ओ अलसिया अलसियाखायनो बेयाव मावनो जानो बानाय बानाय थाखाय आरो माव जोंनि बे मावनो जानो माबा
नोंगौ आदब खायदाजों।
गोबांनि आबाद मावनानै रां रुफा आरजिनो हायो गोबां आरो जोंनि गेजेराव दोङो खानैसो ओ सेंग्रास सेंग्राफोरा बेफोरबायदिनो थाल ओ थालिर आबाद मावनानै गोबां लाख लाख रां आरजिनो हादों।
नंगौ नोंथां। औ औ। नंगौ नंगौ बेनो नोंथां ओ जोंहा ओ जोंनि एसे दावगाबोनांगोन जों माबोरै दावगाबोनो हागोन आरो। दा बेफोरबायदिखौ जों गुबुन रायजोआव थाङालाबानो गावनि रायजोआव थानानैनो जों माबोरै खामानि मावनानै बा औ रां आरजिना जों गावनि सुबुंनि जिउ खौ जों मारै सालायलांगोन? बेखौ जों एसे साननांगौ खोथा बेखौ बा गासैबो नाजानांगोन आरो गावनि जि। नंगौ सोलोंथाइ नंगौ नंगौ
दाबो आथिखालाव सेंग्रा सिख्लाफोरखो जौआरिजों गफबना थानायखौ नुनो मोनो। मावनो मावनो दांनो बानाय जौ लोंनानै उन्दुना थानाय बेफोरबायदिानायनि बे बेफोरनि थाखाय सोलोंथाइखौ नांथारगोन लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे माखा माखासे स्किल सोलोंनांगोन स्किल बुं-बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि आ आथिखाला डिजिटेल डिजिटेल मुगा डिजिटेल मुगा होनबा जों जेरैबादि लेपतप कम्पिउटार फोरखौ सोलोंनांगोन आरो बेफार बेफार माबायदि ओ मावनांगौ बेफोरखौ सोलोंनांगोन जों आबाद मावनायनि आदब
उम नंगौ नोंथां
सेंग्रा सिख्लाया दखानारि होनानै जानो बेफोरखो लाजि लाजिनाङा आरो बेफोरबायदि जाबानो जो-जोंनि सेंग्रा सिख्ला गुबुन हादोराव गुबुन रायजोआव थांनो गोनांथियानो गैया जोंनि बेहाय मावना जाबानो
नों दायो जोंनाव गासैबो नङा गासैबो थांजोबा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा माखासे मानसिफ्रा जोंनि उन बो जोंनि गामि ओनसोल बा जिखुनु जोंनि रायजोआवनो थानानै खामानि मावनानै जिउ खुंलांगासिनो दं। बेखौबो जों नुनो हादों आरोना नों थां जेरै औ माखा से गोदो गोदाय आं एसे नोंथांनाव बिदिन्थि होनो सानबाय गोदो गोदाय मा जायोमोन? गोदो गोदाय ओइ जिथुबा जों खानाय सिनग्रा होनना बुङो खानाय सिनग्रा मानसिफोर खानाय सिनग्रा मानसिफ्राथ' औ औ गासैबो गुबुन रायजोनिफ्रायसो फैयोमोन नालाय नाथाय जों दानि आथिखालाव जों गावनि जों गामिनि मानसि बा गावनि सुबुंफोर खौनो जोङो बे खानाय सिनग्रा गलाबो दखानबो होनाय नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो जिउ खुंलांबोगासिनो औ गाससिबो गाज्रि नङा बा बिदि ओ बेबायदि खामानि मावनो बायो बिदिबो नंद्राया। ओ मावनाथ' जा थारनांगोन गासिबो मावा मोनजानाय नङा नोंथाङा जेबो दा जिखुनु खामानिथ' मावखा थारनांगोन नों जिउखौ सोलाय सोलायलांनायावहा बा सालायलांनायाव औ बेखायनो आं नुबोदों आरो बा जोंनि मोनदां थि बा आंनि मोनदांथि बेफोरो बेफोरबायदि आ दखान होनाबो जाबोगासिनो। बेफोर जाबाय मोनसे मोनसे रोंगौथि आरो ना खानाय सि नायाबोथ' सासे मानसिनि रोंगौथि नङा होमबा?
नंगो नंगो नोंथां।
आरो बेबायदिनो रोंगौथि होनबा नै आरो नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायनोसै ओम जेरै जों जि न' लुयो। फाक्कानि न'खौनो होन बा जों ओ गिदिर गिदिर न' बिल्डिंखौनो होन अब्लानिया मा जायो बेखौ लुनायनिबो जों मिस्थ्रि खामानि मावग्रा खामला मावग्राफोर बेफोरखौथ' स्किल बेफोरबो खान्थि रोंगौथि गोनां औ गौथि गोनां खामानि औ नोंथांङाथ बुंदों बिलदिं आरि गिदिर गिदिर लुनोबाथ गुन रायजोनि मानसियासो फेयो। औ गुबुन हारिनिसो फैयो।
जोंनि हारिनिफोरा स्किल गैयिनि थाखाय रोङैनि थाखाय मा
थाखाय मावनोहाया नंगौ जोंनि सुबुंफोरा सोलोंनंगो आरो। नंगौ सुबुंफोरा सोलों ओ नांगौ आरो सोलोंगसिनो दंङ माखासे सुबुंफोरा जोंनियानो मावबोगासिनो बेफोरखौ आरो बेबायदिनो जालांगासिनो जिउ खुंलांगासिनो आरो ना नोंथां आरो बैफोरो नोंथां बे जों जि गाब फोनो। कालार रं पेइन्ट खालामनाय होनना बुङो न'फोररावहा बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव सोलोंगासिनो जोंनि ओनसोलनि न'खरनि मानसिफ्रानो मावगासिनो। गासिनो आरोना बे औ माने गोबां जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जों बेबायदि मावनाय एबा जों सोरबा न'खराव कारेन्ट थायोना कारेन्ट बानायनाय फेन सालायनाय टिभियाव मा होनो सुइस बट बानायनाय बेफोरबायदि खामानिखौबो बेफोरबोथ' रोंगौथि गोनां खामानि
अ
खामानिखौ माव गबोदों आरोना जोंनि ओनसोलावहा बा जोंनि हादोरसानि जोंनि सुबुंफोरा गावबा गावनो गुबुन रायजोनि मानसिफोरनि सायाव दिपेन्ड जायालासिनो जों गावबा गाव खामानि मावनायखौ नुदों। आरो बेबायदिनो ओ गावनि जिउखौ सालायलांदों आरो रांखावरि बेबायदि खामायनानै बा न'खरखौ सालायलांदों बेखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां जों औ दे होनबा समा जाबाय औ दे गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।